औ नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामनायखौ जासिहरनाय थाबाय दा आङो नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों आं नोंथांजों जे औवाजों आइजें आइला बानायनायना बेखौ जोङो मा मा बेसाद बानायो एबा जोंनि थाखाय ओ जिउ खौरां जिउ खुंनायनि था खुंनायाव माबायदि हेफाजाब होबोगासिनो बेनि बागै एसे सावराय जागौमोन नामा नोंथां?
सावराय जागोन थारैनो
दा जोंहा औवाजों आइजें आइला बानायनाय बुङोब्लाथ' जोंहा गोबां दङ दानि जुगाव नाथाय जोङो गोदोनि समाव ओ बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदाय सुबुंफोरा औवाखौ माने गिबियाव न' लुनायाव बाहायग्रोदोंमोन आरो नोंथां मानो होनोब्ला गोदो थानो थाखाय न' गैयामोन एबा जानो थाखाय आदार गैयामोन दा बैफोर आदारखौ बुथुमनो थाखाय औवाजों जे जंफार बानायनानै जुनारखौ जों बुथारनो थाखायबो हाथियार महरै बा बानायदोंमोन आरो दा बिब्दिनो जोंहा थानो थाखायबो गोदोनि सुबुंफोरा औवाजों न' बानायबोदोंमोन दा जोङो दानि जुगाव बुंनो थाङोब्ला औवाजों बानायनाय आइजें आइला होनब्ला दा जोङो जेरै जोंनि न'वावनो दङ जे दाखोर जाला दाखोर जाला जोङो गारनोब्ला जोङो औवाजों बानायनाय ओ हासिबजों जोङो गारनाय जायो थिग बेबादिनो जोङो न'नि लांगोनायाव जिरायनो थाखाय औवाजों बानायनाय बैसां महरै जोङो नुनो मोनो दा थिग बेबादिनो गोदोनि समाव जोंहा उन्दुनो थाखाय दानि जुगनि बादि ओ बक्स पालें बिदिनो गोबां रोखोमनि बिसिना बिबदि गैयामोन आरो नोंथां अब्ला बै समाव जोंनि सुबुंफोरा औवाजोंनो माने जो बैसां एबा बिसना महरै बानायबोदोंमोन दा बै बिसनाफोरखौ जोङो ओ औवाफोरखौ ससे ससे हास'नानै बैयाव खोमा दाननानै माने ओ बिसना महर होदोंमोन। दा जोङो आथिखाल मुगायाव बुंनो थाङोब्ला जेरै दैबाना जायोब्ला जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव गोबां लोमसावो अब्ला जोंनि लामा सामाया खुरखानानै बाइख्ला लाङो आरो नोंथां अब्ला जोङो थांनो थाखाय जोङो हाया अब्ला जोङो बै ओ खौ जोङो ओ माबानो थाखाय जोङो औवाजों दलं बानायना नै जोङो जोंनि हान्था मेला राहाखौ जोङो ओ खाबु खालामना लानायखौ नुनो मोनदों आरो गामि ओनसोलाव
औ
दा बिदिनो जोंहा आबाद मावोब्ला जेरै जोंनि खाथि खाला ओनसोलनि मोसौ बोरमाफोरा जाफैनो जाफैयो। दा बैफोर जाफैनायखौ जोङो होबथानो थाखाय जोंनि आबाद फोथाराव औवाजों ओ बेरा बानायनानै जोङो होयो आरो जाहाथे जोंनि खाथि खालानि मोसौ बोरमाया बे जोंनि आबादखौ जानो हाया दा थिग बेबादिनो जेरै जोङो ओ। जोंनि भारत हादरावनो दा औवाजोंनो माने गोबां रोखोमनि महर होदों जेरै औवाजोंनो दै लोंग्रा काप एबा थोरसि आरो जेरै मटर गारिबो बानायनाय जों मबाइलाव नुनो मोनदों जों मेगनजों नुनो मोनाखैब्लाबो दा बिदिनो गोबां रोखोमनि जोङो औवाजों आइजें आइला बानायनो हायो आरो दा बेनि गेजेरावनो दङ जोंहा बर'नि बयजोंबो मिथिजानाय दामजु जायखौ बुङो जोङो सिफुं दा बै सिफुंखौ जोङो औवानिफ्रायनो फरायनाय जायो आरो नोंथां दा औवाया गोबां रोखोमनि दङ जेरै खुरखा औवा बिजलि औवा गन्न्दा औा दा गोबां बिदिनो गावबा गाव ननि हगा दों आरो दा जोङो गुबैयै सिफुं बानायनो बिजलि औवाखौ जोङो सायख'नाय जायो मानोना बिजलि औवाया गान्थिनि बिजलि औवानि गान्थिया माने एसे गोजान गोजान अब्ला जों सिफुं बानायनो थाखाय खाबु जायो आरो बै औवाखौ दा जोङो जोंनि ओ बर' गामिफोराव औवाफोरखौ ओ गोबां रोखोमनि गायनानै जों बेखौ उनाव फाननानै ओ रांबो खामायगासिनो दङ। आरो बैफोर औवायानो जोंखौ जिउ खुंनायनि राहायावबो खायसेखौ हेफाजाब होदों आरो दा जोङो नुनो मोनदों जे जों फरायनाय लेखा बिलाइ एबा निउस पेपारफोरखौ जोङो मानिफ्राय बानायदों होनोब्ला नोंथां जो ओयेनो बानायदों आरो बैफोर औ लाइसि बिलाइफोरखौ जों औवानिफ्राय बानायबोदों। दा औवाया माने जोंनि जिउ खुंनाय रायायाव जोबोद गोनांथार आरो दा बिब्दियैनो जोङो जेरै अमा बथखाखौ जोङो न' लुयोब्ला जों खुन्था महरै महर होयो। दा थिग बे बादिनो जोंङो बिजलि औवाखौ न'नि जायखौ जोङो जोंलाब बुङ नोंथां बै जोंलाब बानायनो थाखायबो बाहायो आरो। दा बिब्दिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंहा हौवाखौ जों गुबैयै गामिफोराव बांसिन औवाजों बानायनाय आइजें आयलाखौ बानायनाय नुनो मोनो आरो दा जोङो जेरै बर' आइजोफोरा दैमा बिलो एबा खाथि खाानानै दंग' फोराव ना गुरनो थाङोब्ला औवाजों बारायनाय जेखाइ एबा जेंगाइ खबाइ बायदिसिना लानानै थाङो आरो दा नोंथाङाबो नुबाय जाखानांगौ जोंनि आइजोफोरखौ बिदि औ खबबाय लाना फांनायफोरखौ दा बिदिनो जोंनि हौवाफोराबो नाखौ हमनो थाखाय जेरै ओ सेन आरो खखा फिसा खखा गिदिर बे बायदि बानायनायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां। दा बिब्दिनो जोंनि खायसे बर' फोरा जेखाइ दाला सान्द्रि बायदिसिना गावनि रोंगौथिजों बानायनानै माने जोङो हाथाय बाजाराव फाननानै गोबां आं खामायनायखौ नुनो मोनदों आरो दा बिदिनो जोङो बुंनो थाङोब्लाबो जों बेयो जोबनाय नङा मानोना आथिखालाव गोबां बानायगासिनो दं बिदिनो बबेबा जोंनो दा नोंथाङाबो जे नोंथांनि न'आव एबा खाथि खालायाव औवाजों माबायदि आयजें आयला बानायनानै जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव माबायदि जोंखौ हेफाजाब होदों एबा जोंनि थाखाय बेसेबां गोनां बे औवाजों बानायायनाय आइजें आयलाया? नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन थारैनो ओ जोंथ'
सावरायबाय गोबाङानो नोंथाङा मख'बाय औवाजों जों गोबां रोखोमनि आइजें आइलाफोर जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों बानायना लानो हायो जे थे बर' हारिया ओ मिथिंगाजों सोनारनानै थाग्रा हारि बे हिसाबै जों मिथिंगायावनो मोननाय औवा बिफांनिफ्राय जों गुबुन गुबुन जोंनि गोनां मुवाफोरखौहाय जों बानायना लानो हायो जेरैहाय जों गिबियाव न' लुनायनिफ्राय जागायजेनना जोंनि सानफ्रोमबोनि हाबा हुखा ओ जेरै दानाय लुनाय ओ जोंनि ना हमनाय आरो गोबां जोंनि खामानियाव गोनां मुवाफोरखौ जों औवानिफ्राय बानायना लानो हायो जोंनि दानाय लुनायाव गोनां जानाय खायसे मुवाफोरखौबो जों औवानिफ्रायनो बानायो ओ बेबायदिनो जोङो जोंनि ना हमनायाव गोनां जानाय आइजेंफोर जेरै ओ जोंनि जेखाइ खबाइ आरो सानदांगा ओ सरि ओ जे जाय लोगोसेनो जोंनि ना सानायाव बाहायनाय जोंनि सेन खखा खाखि फल' बेफोरखौबो जों औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो लोगोसेनो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय जेरै जों ओ माइरं सालिनाय आरो जावनायाव बाहायग्रा जोंनि दाला सान्द्रि आरो लोगोसेनो जोंनि ओ खादा सान्दांगा आरो जोंनि मारा होनायाव बाहायग्रा ओ हुकेन बेफोरखौ जोङो औवानिफ्रायनो थियारि खालामनानै लानाय जायो।
औ
ओ बेबायदिनो जों ओ आथिखालावहाय बिगियाननि जौगानाय मुगायाव जों ओ बेफोर औवाजों माखासे आखाइ सिल्पफोरखौबो जों जौगानाय नुनो मोनदों ओ जायखौ जों हेन्डक्राफ्टस होनना मिथियो ओ जायनि जोहै जों माखासे ओ सिगाङाव नुबोयै माखासे मुवाफोरखौबो जों औवानिफ्राय ओ दिहुननाय नुनो मोनसै ओ जेरैहाय ओ औवाजोंनो ओ काप आरो माखासे साजायग्रा मुवा बिबार गिलास बेफोरखौ बानायनाय नुनो मोनो। ओ औवाजों बानायनाय बेसादफोराहाय ओ मिथिंगायारि जानायखाय बियो ओ फोदानफिनजाग्रा हिसाबै बिखौ खौ ओ इन जोंनि मिथिंगा खौहाय संरैखाथि खालामनायाव जों गुबुन प्लास्टिकजों बानायनाय बेसादनिख्रुइ ओ ओ औवाजों बानायनाय बेसादा जोंनि थाखाय खाबजाथावनासिन ओ बेबायदिनो ओ खायसे आखाइ सिल्प'फोराहाय ओ थांना थानायनि राहाबो जगायदों होनना जों बुंनो हायो औवानि हेफाजाबावनो। ओ
औ
जेरैहाय औवानिफ्राय ओ बायदि ओ साजायग्रा आरो गुबुन गुबुन आइजें-आइलाफोर बानायनानै ओ खायसे ओ बे बेखार लाइमोनफोरखौ जों खामानिनिबो ओ मोननो हायो ओ बेबायदिनो रांखान्थि बिथिङावबो औवाया जोबोद गोनां ओ जिहेथु नोंथाङा मख'खाबाय जों ओ जोंनि थाखाय गोनां बयनिख्रुइ गोनांसिन मुवा लेखा बिलाइ ओ जायखौ जों औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो ओ बे हिसाबै औवाया जोंखौ रांखान्थि बिथिङावबो गोबां मुलाम्फा होयो जों ओ औवाखौ ओ बागान खालामनानै एबा गायनानै जों ओ फाननानै ओ रांबो खामायनो हायो बेबायदिनो ओ दारिमिनफोरावहाय रां ओ लेखा बिलाइ देरनाय औवाया गोबां हेफाजाब होयो। बेबायदिनो ओ जोंनि ओ माखासे ओ गोनां मुवा जों ओ जोंनि सियार ओ बेफोरखौबो जों औवानिफ्रायनो ओ दिरुनना लानायबो नुनो मोनसै बानायना लानाय। ओ खायसे रोखोमनि ओ बेबायदिनो खायसे ओनसोलावहाय ओ औवानिफ्राय ओ जों औवा बागान खालामनानै बेखौ समायनायै साजायना जों टुरिजिम एबा दावबायथिलि हिसाबै बेखौ ओ जौगाखांहोनायबो नुनो मोन्दों जायनि जोहै जों ओ रांखान्थि बिथिङावहाय
मुलाम्फा जागो नो हायो बेबायदिनो औवानिफ्राय गोबां रोखोम आइजें आइलाफोर जों दिरुनाय मोनो दिरुननो हायो ओ गोबांखौनो जों मख'खाबाय ओ बेबायदिनो आं ओम नोंथांनिफ्राय मिथिफिनबावनो लुबैबाय जे औवाजों बानायनाय आइजें आइलानि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा?
ओ जोंहा बुंनो थाङोबाथ' जोबनो थाङो दा बेनि गेजेरावनो आङो बर'फोरा माबादि ओ औवानि आइजें आइला बानायनानै जिउ खुंलांगासिनो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होबावनोसै दा जों बुंनो थाङोब्ला जेरै दैज्लां बोथोराव जोङो ओ जेरै बै ओ बै मैखौ जोङो जोंनि हाखौ साबसिन खालामनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो बेखौ जों औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो बेनि गेजेराव जों जे जोंहा हुखेन जेब्ला जोङो माइ मारान नायो अब्ला जों माइखौ जोङो थाखाय हुखेन बाहायनाय जायो। आरो दहाय नोंथाङा बुंलांखाबाय बे जोङो माइ एबा माइरंखौ एबा जोङो जेरै ओ बायदिसिना आरो बेनि गेजेरावनो गोबां दङ जेरै ओ नोंथाङा बुंनो हाबाय दहायनो बेे औवानि बे बागान खालामनानै जोङो जोङो टुरिजिमबो बानायनो हायो।